नोंथां हेलौ नोंथां औ नोंथां ओ नोंथाङा दा फ्रिना नोंथां?
औ नोंथां
औ आं नोंथांजों
औ नोंथां
जों बिफांखौ मानो गायनांगौ दा बिनि सायाव एसे सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथां बिफां लाइफांखौ जों मानो गायनांगौ आरो बिफां लाइफाङा जोंनो मा? मा होयो बेनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां दा नोंथाङा जागायग्रोनो ना आं जागायग्रोनो नोंथां?
नोंथाङा
नोंथाङा जागायग्रोना आं जागायग्रोनो नोंथां औ जागोन दे नोंथां नोंथांनि आवाजखौ एसे बोरैबा खोनादों नोंथां औ जागोन नोंथां
औ नोंथां औ औ नोंगौ नोंथां जोंहा खोनागोन
औ नोंथां
हेलौ नोंथां
औ नोंथांदे खोनादों नोंथां औ
औ नंगौ नोंथां आ नोंगौ जोंहा दंफां बिफांफोराव गायनांगौ नोंथां मानो होनब्ला जोंहा ओ माबा बे जिउ खांनाय एबा जों थांना थानोबा जोंहा बिफां लाइफांखौ नांथारगौ नङा होमबा जेरै जोंहा बिफां लाइफां गैयाबा मानि जोंबो गैया बेनो आरो
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ नोंथा थारैनो औ
मानो होनब्ला जुदि बिफां लाइफां गैयामोनब्ला दिनै जेसेबांनाखि कार्बन डाइ अक्साइद गेस गनाय जेरै सुबुं माहारिनिफ्राय जेरै खलखार खल खार खाना फोरनिफ्राय गनाय गेसफोर कार्बन डाइ अक्साइड गेसफोर बेफोरखौ माने बिफां लाइफांआसो बोना लायो नालाय दा जुदि बिफां लाइफां गैयाबा बेखायनो जोंबो गैया आरो नङा होनबा नोंथां?
नंगौ नोंथां थारैनो सैथो बाथ्रा
ओ बेनो नोंथां खोथाया जोंहा बिफां लाइफांखौ गायनांगौ बिफां लाइफाङा जोंनो जिउ होयो बिफां लाइफांजों जों सान्थि मोनो जुदि बिफां लाइफां गैयाबा जोंहा जोबोद जेनाखि गोलोमनाय बा गरम बेफोरखौबो जों बिदुंखौ जों सहायनो हानाय नङा। बिफां लाइफां गैयाबा औ नोंथां नंगौ जोंहा बिफां लाइफांखौ ओ जेसेबां दानफायो जों आथिखालाव नुनो मोनदों मानि गोबां बिफां लाइफां माने सानसेयावनो खौथि खौथि दानफायनाय जायो बिफां लाइफांखौ दा जोंहा बेफोरनि नि थाखायनो जों दिनै बेफोरबायदि गरम बा बिदुं बेखौ सहायनो गोनां जागासिनो दङ बेनो बेबो मोनसे जोंनि बे बिदिन्थि नङा होनोमब नों
नंगौ नोंथां थारैनो।
बेखायनो जोङो बिफां लाइफांखौ एसेबांनाखि नांगौनि बारा मानि बेफोरबायदि खहा खालामनो नाङा।
नोंगौ। बिफांखौ जोंनो नांगौ नाथाय जोंहा खामानियाव बाहायनो जेरै जोंहा न' बां लुनाय थावबो जोंहा नांगौ जाना फैखायो बे सैथो नाथाय बेराफारसेथिं बेखौनो होनखायोना बिदिन्थियावनाव नोंथां जेरै नोङो मोनसे मोनसे बुस्थुखौ नांनायनि बारा बाहायोबा बियो जोंखौ मोनसे आ,,, माने दस्रा साइडजों बा उन फारसेजों ओ नोंथां। दा जोंहा ओ बेखायनो बिफां लाइफांखौ जोङो फांसे बिफां दानफायोबा जोङो खमैबो बेसेबांहाय नैजिथासो बिफांखौ जों गायनांगौ नोंथां।
नोंगौ नोंथाङाऔ थारैनो सैथो बाथ्रा।
औ आथिखालाव गोबां।
गोबां नुनो मोनसै दानाय
औ नोंथां।
दा जोंहा बेफोरबायदि दानफाबबाय थायोबा जोंहा जोंनि हां लानाय लोगोसे जों जायनाखि जिउ खांनाय बा खैफोद गोनां खालामगोन आरो उन समफोरावा नोंथां। दा बैबायदि बिफां दानफायनायफोरखौ जोङो थाबैनो माने माबा मोनसे सोरखार फोरा माने मोनसे गोख्रों बा गोरा बिबान लानांगौ नङा होमबा नोंथां! बेवहाय बिथोन होनांगौ बिफां लाइफांखौ बेफोरबायदि दानफायनो मोना मा मोना होननानै नों आंना जों हायााना नोंथां बैस दांग्राफोरखौ जों बेसोरखौ बादा होनानै जोङो औ बेखायनो जोङो सोरखारा थिग थानांगोन सोरखारा थिग थाबानो गासैबो थिग थाखायो नङामा नोंथां? दा जोंहा हाग्रा बिफाननि सुबुंफोरखौबो जों गोबां माने लोरबां नुनो मोनदों बिफां लाइफां दाननायखौफोरखौहाय होफथानाय मानायफोरखौहाय दा जोंहा जोंल' नङा जेरै जिब बुस्थुफोरानो जिब जिरादफोरानो माने बिफां लाइफांखौ नांगौ जानानै फैयो जिउ गोनां बुस्थुफोरनो जेरै ओ ओ जिब जुनार दाउसिन दाउला एम्फौ एनला गासिबो माने जों बिफां लाइफां गैयाबा जों जिउ गोनाङनो मानि थांना थानो हानाय नङा आरो नङा होमबा आरो। बिफां लाइफाङा दंफांफोरखौ दंफांफोरखौ माने जोंनो माने गोबां खामानियावथ' होयो बे नंगौ बे सैथो
नाथाय बेराफारसे जोंहा बिनि फिनजाथाइखौ जों मोनखायो दासिमबो जायगायाव जों भुगिनांगासिनो दङ दा औ नों थां जोंनि ओनसोलफोराव जोङो बेफोरबायदि माखासे एवारनेस लानांगौ जे बिफां लाइफां गायनांगौ जोङो बिदि माबा वर्ल्ड इनभाररमेन्ट देवाल' जों बिफां गायनो नाङा जों बिफांखौ गा समावनो गाय नों गोसो जाबानो गोसो माबाबानो जेब्ला गोसो जायो अब्लानो गाय नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां थारैनो
जों बिदि माबायाव फेसबुकाव पस्ट होनो बा माबाफ्राव वाट्सप फ्राव सटेटास होनो इन्स्टाग्रफ्राव स्टरि होनो थाखायल' जो बिफां लाइांखौ वार्लड इनभाररनमन्टेव गायनाय खौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां बेखायनो जोंनि जोंनि सुबुंफोरा बुिनो नाजांगौ जे बिफां लाइफांजों थांना थायो जो नाथाय बिफां लाइफां फां समानो गायनो हाया जों मबाइलनो गोबां सम हरो नङा होमबा नोंथां मबाइल फिसाफोर जोंबा रायज्लायनाय सावरायलायनानै लायनानै जोङो बेफोराव दसे सम होनानै बिफां गैयैबाबोथ' जोंहा जोबोद जोंनि मिथिंगानि थाखाय जोंनिनो जोंनि इयुन जोलैफोरनि थाखायनो जोबोद माने मोनसे माबा जाहैगोन जिउनावहाय नङा होमबा नोंथां दा नोंथां आंथ' मानि एसेबाबो बुंलांबाय खम समनि गेजेरावनो दा आंनि मोनदांथि दा नोंथाङाबो एसे ओ आंनि सिम बुंना होदो नामा नोंथां दंफांखौ जों मानो गायनांगौ आरो जोंनो मानो नांगौ दंफांखौ
औ नंगौ नोंथां उम थारैनो नंगौ नोंथां नोंथाङा माखासे बाथ्रा बुंलांबाय नोंगौ नोंथां बिफां लाइफांखौ जों सा गा सैबो सुबुं माहारियानो जों गायनांगौ नङा होनबा नोंथां? बिफां लाइफां नङाब्ला जों बे मुलुगाव थांना थानो हाया आरो जों सुबुं माहारिल' नङा बिफां लाइफां गैयाब्ला थेंग'आ माने मुस्किल जागोन आरो बे बुहुमनि जेसेबां जिब जुनार दाउसिन दाउलाय एम्फौ एनला बुहुमनि जेसेबां जिब जुनारफोर दं नङा होनबा नोंथां?
औ नोंथां
बे लाइफांनि दारैसो थांनानै थायोब्ला होननानै जों मिथिनो हायो नङाबा आरो बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां? दा बिफां लाइफां गैयाब्ला जों बे बुहुमाव बा मुलुगाव थांना थानांगौआ माने जाथावना नङा आरो
नोंगौ नोंथां
बिफां लाइफांनिफ्राय जों अक्सिजेन मोनो बिफां लाइफाङा जोंनिफ्राय कार्बन दडाइ अक्साइड गेस लायो नङा होनबा नोंथां? आदल बिदल आरो आरो बिफां लाइफाङा ओ कलकारखानानिफ्राय ओंखारनाय माखासे उखुन्दैफोर नङा होमबा नोंथां? आरो गाज्रि मुवाफोर गारिनिफ्राय गारि बाइक बा कार बा गिदिर गिदिर गारि ट्राक नङा होमबा नोंथां? बेफोरबायदि गिदिर गिदिर गारिनिफ्राय अंखारनाय उखुन्दै दा बेफोरनि कार्बनडाइ गेसफोरखौहाय बे बिफां लाइफाङा बोनानै लायो आरो दा बोना लानानै बिसोरो मा खालामो मोजां अ अक्सिजेन गेस हंगारना होयो आरो जाय अक्सिजेन गेसखौ जोङो ओ सुबुं माहारिया लानानै माने थांनानै दङ बे मुलुगाव नङा होमबा नोंथां आरो बिफां लाइ फाङा जोंनो मा होयो फिथाइ होयो नङा होनबा नोंथां जोंनि जाग्रा मुवा नङा होमबा नोंथां जोंथ' फिथाइ सामथाइखौ जायो नङा होमबा दा गोबां रो खोमनि बिफां लाइफाङा जोंनो फिथाइ सामथाइ होयो जाय फिथाइ सामथाइखौ जानानै जोंनि देहाया थाजिम जायो जों भिटामिन मोनो फिथाइ सामथाइनिफ्राय नङा होमबा नोंथां? थां जोंनि देहाखौ थाजिम खालामो फिथाइ सामथाइ जानानै दा बिफां लाइफां जोंनो बेफोरबायाददिखौ होयो आरो फिथाइ सामथायाइ दा
नोंथां। औ नोंथां। औ नोंथां। औ नोंथां।
जोंनो बिदिबो होयो आरो आरो लोगोसे बिफां लाइफांदा जोंनो जोङो मा खालामो जेरै खामफ्लाय सियार टेबोल। देक्स बेन्स नङा होमबा नोंथां सफा सियार बिदि होनलायलाया होमबा जों नोंथां। दा बेफोरबायदि जो दंफांफोरजोंनो बानायो आरो। आरो न'फोरखौबो जोङो बांसिनानो दंफांफोरजोंनो जों। बां बानायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां दा दंफां गैयाबा जोङो न'फोरखौ मालाय माजों बानायनो बे जोंनि खोरखि बा जोंनि दरजा नङा होनबा नोंथां। दा जोङो दंफां लाइफां गैयामोनब्ला माजों बानायगौमोन नाथाय जों दंफां लाइफां खौ बयबो सुबुंफोरानो मोजाङै गायना लानांगौ आरो ना। जोंनो दंफां लाइफांखौ जेनेबा नांगौ होननानै दानफायला बायबानो जानाय नङा। दंफां लाइफांखौ दानफायनायनि बदलै जोङो मा खालामनांगोन गायनोबो रोंनांगोन आरो अननो रोंनांगोन दा बिफां लाइफांखौ जों फोथांनो रोंफिननांगोन फांसे दानफायोबा जोङो फांबा दसथा दामफायना उम गायफिननाय जों बेफोरखौ रोंनांगोन नङा होमा नोंथां दा जोंनि माखासे हा फोराव जों बिफां लाइफांखौ जेब्लाबो गायनानै जोथोन ला खिनो रोंनांगोन बोरमानिफ्राय नङा होमबा नोंथां मोसौनिफ्राय दा बेफोरबायदि आरो। गायनानै दोनबाल' जानाय नङा।
नंगौ नोंथां।
मा जागोन मा जायो नोंथां ओ गिसिखा हा गिसिखारनाय जायो नङा होमबा नोंथां। जायखौ होनो जोङो इर'सन सलि रसन होनना बुङो नङा होमबा नोंथां। दा बिफां लाइफां गैयाबाबो हा फ्राख ओ सलि रसन जायो दैबानाजों उम जों बु माबा लाब बायो इरसन जालाङो आरो मा जाबावो नोंथां? बिफां लाइफां गैयै जायगाफ्राव मा जायो हाफोरा बालाबारि जायो आरो नोंथां! जाय जायगायाव बिफां लाइफां गैया बे जायगायाव बालाबारि जानाय लोगोसे मा जाबावो ओ बे बे जायगानि हाफोरा आबाद जाया। नङा होमबा नोंथां बेफोरबायदि आरो बिफां लाइफांनि बे जाय बिलाइफोर नङा होनबा नोंथां? बिलाइफोरा मा हा हासार खालामो जोंनि हाफोरखौ सेवनायनि गेजेरजों हासार खालामो आरो। नोंथां बिफां लाइफाङा जोंनो गोबां बुस्थु होयो आरो थांना थानायनि थाखाय नाथाय जोंसो बिफां लाइफांनो जेबो होफिननो रोङा बेखौ जोंङो- नुहरो आरो बिफां लाइफां जोंनो गोबां बुस्थु होयो नाथाय जों बिफां लाइफांनो होआ! आरो होआसै होआ आरो जों बिफां लाइफांखौनो दानफायबावोसो दमा नोंथां मा दानफायनानै- फाननानै जाबावो दा बेनिखायनो दा जों बिफां लाइफांखौ जेब्लाबो गायनां
औ नोंथां!
औ जोथोन गैयाबा दसे सम थानोनो हाया गरमनि थाखाय नङा होनबा दो नोंथां जायनि थाखाय जों जेब्लायबो बिफां -लाइफां- आं बिफां गरम समाव जों बिफां लाइफां सायायाव जिरायनानै थाजिम मोनो! जोंनि देहाबो गोजोन मोनो दसे जों उन्दुग्लांनो हायो नङा होमबा नोंथां दा बिफां लाइफां थानायनि थाखायसो जोङो बेख- बेफोरबायदि खाबुखौ मोनदों आरो- दा जों बेनिखायनो बिफां लाइफां जेब्लायबो अननो आरो जोथोन लानो रोंनांगोन आरो! गावनि बिमा बायदि फि गावनि बिफा बायदि नङा होनबा नोंथां!
औ नोंथां!
ओ दा नोंथां थारैनो जोंहाथ' समाबो जाबाय नङा होनबा नोंथां! आ नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां!
औ नोंथां औ दे बिदिब्ला नोंथां गोजोनथोंसै।